हेलौ। औ औ हेलौ। हेलौ। नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै। हेल'।
ओ हेल'।
औ औ।
हेल' ।
औ खोनाबाय।
ए आदसा आदसा आसा सा सा नेटनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन नोंथां ओंखायनो आं एसे लामायाव ओंखारबोबाय।
औ औ।
ओहो ओमफ्राय नोंथाङा दा फ्रि ना नोंथां?
औ फ्रि दं।
सा आं दा ओमफ्राय मोनानि जामुंफोरखौ जाखांबाय नोंथां?
औ जाखांबाय।
आदसा आदसा आसा मा मा ओंख्रि जाखो?
ओ खुमब्रा भाजासोमोन।
आदसा आदसा आदसा खुमब्रा भाजा ओमफ्राय
औ।
ओ नोंथाङा दा जेबो बेस्थ नङाबा माबा आंनो माबा मोनसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ।
उम उम बे खुमब्रानि सोमोन्दैनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? मा मा मा मासाव गायो ओनिफ्राय उम बेसे गोबाव थानानै बे खुमब्राखौ जानो हायो।
औ। ओ खुमब्राखौ जों मेसेङाव गायनाय जायो।
आतसा आतसा
ओ खुमब्राखौ जों गोरलै एबा जालायावबो जानो हायो जों आरो बेखौ राहोनानै गुफुर राबाथ' खुमब्राया गुफुर जायोना। बेखौ गुफुर राहोनानैबो जों गोबाव सम
दोननानै बेखौ थिनानै दोननानै जों उनाव बेखौ जानाय
आतसा आतसा आतसा ओमफ्राय खुमब्राखौ जोङो मा माजों जानो हायो नोंथां? थां
ओ खुमब्राखौ जों बांसिन दाउ बेदरफोरजों साबसिन गोथाव जायो। खुमब्रा ओंख्रि खुमब्राया ओ हांसो बेदरजोंबो जोबोद गोथाव जायो। बेनिखायनो जोंनि माखासे गामिनि मानसिफोरा । सावरि बादालिफ्राव ओ खुमब्रा खुमब्राजों हांसो बेदर संनाय गोदोनिफ्रायनो जों खोनाबोदों। औ ओ नोंथांङालाय माथो ओंख्रि जाखांखो
औ जोंहा ओंख्रियाथ जेबो गैयामोन दिनै दालि ओमफ्राय फानलु बाथोनसोमोन नोंथां
औ
बेनोसै ओंख्रिया
नोंथांमोननिखै दा माइ गायनाय माइ गायनाया माबायदि सोलिदों
आदसा आदसा नोंथां जोंनिखि दा माइ गायनाया फ्राय सोलिगासिनो मानो होनबा सोरबा सोरबा गाय खां हांबायनो होनांसिगोन ओमफ्राय सोरबा-सोरबा दंबावो माने बोथोरा दासान्दि एसे खेलिमेलि जागासिनो बोरि हाफोरा सोरबा गायनो हाया बे बोरि हा नोंइफोरा दलहाफोरा दै गोनांफोरा गायखांजोबबाय नोंथां
औ
दा जोंहाबो बिनि गेजेरावनो जोंहाबो दंबावो एसे गायनो गोनां बेयावनो एसे बेस्थ जानानै दंथयो नोंथां
औ अखा गैयाबा प्रब्लेम जायोना
अखा गैयाबा एसे प्रब्लेम जायो दैनि नोंथां प्रब्लेमा जाइ नंङा जायोआनो होननांगोन
ओ-ओ माखासे बे गामि-गामि ओनसोलाव दंग एबा बान्दोफोर-बान्दोफोर गैया नामा
ओ माखासे जोंनिखै बान्दोआ ओ गैयाबो होनजाया माने दंङ अब्लाबो माने अखा बांखाया एफाबां हादोंबाबो नांनायसेबां दै खौ माने जियायनो हानाय हायाखै आरोखि नोंथां बेनिखायनो एसे दैनि प्रब्लेम जायो
औ ए नोंथांङा
माइ गायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
ओ
मोजां खोनायासै नोंथां
आ मोजां खोनानाय हेलौ औ
मोजां हेलौ नेथआबो इमान प्रब्लम